हेलौ हेलौ हेलौ औ खोनादोंना?
उम खोनादों
औ मा खालामदों नोंथांङा?
ओरैनो दंथयो
अ दे बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा ओरैनो दंथयोब्ला जोंहा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नामा
ओ जोगोन
मेसेंनि आबादफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
जायो
औ नोंथांमोननिथिं मिस सिंङाव आबाद मावनाय जायो नामा?
जायो जानायालाय
ओरैनो मा मानि आबाद मावो नोंथांमोननिथिं?
जोंनिथिं
औ
हालदैफोर मावनाय जायो बेसर सबाय सिबिंफोर मोननाय जायो आरो मावनानै
आरो बिनि अनगायै दंबावनोामा नोंथां
बिनि अनगायोथ दंङ गोबां खेथि थासफोर दं औ
अ
बेफोरखौ मोनो आरो आरो थासुमलिबो मोननाय जायो
औ नोंथांलाहाबो गायो नामा नआव
गायो एसे एनैखौलाय नों सालाय?
जोंनिथिं गायनाय जाया नोंथां जोंनिथिं गोरान आबादा जानो नागिरा माने जोंनिथिं हाया गोथौना
औ
बिनिखायनो गोरान आबादावहाय जोंनिथिं जानो नागिरा आरो बेनिखायनो मानसिफोरा गायनो नागिरा नोंथां थिं ओरैनो मा होनो बिजनेसनि थाखाय बा बागान बेफोरबायदि खालामो नामा
खालामो औ
न जानायनि अनगायै फाननो थाखाय
खालामनाय जायो
औ
खालामनाय जायो
औ औ
ओरैनो नोंथां लाहानाव दायो मा मा गोरान आबाद दंङ
जोंनियाव जोंहानियाव
औ
गोरान आबादाथ जाहैबाय बागानफोरनि बागैबा गय दंङ
औ
औ नोंथांनिया बारा मोजां नेट्रक नांङाखै
नेटवर्कि एसे प्रब्लेम जाबाय थादों आंना
अ
बेनिखायनो
नोंथांमोननिथिंलाय औ
दाथ' ओ दैज्लां हेलौ
औ‌ बुं
ओ नोंथांमोननिथिंजाय दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय माइनि आबाद थ' मावबाय जानांगौ
मावबाय मावनायालाय मावहांगासिनो बिदिनो खोथियाफोर फोनानै दोनथ'बाय आरो
औ नोंथांमोन नोंथांमोननि औ बेनिफ्राय नोंथां मोजां खोनायाखै नोंथां
खोनादों बुं
औ नोंथांमोननिथिंथ' थास' आबादखौ मावनाय जायो खोमा
औ मावो थास' आबादखौ
औ नोंथाङा थास' आबादखौ माबायदि माने गायनाय जायो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना आंनो औ देलाय नोंथां फोरमायना होनायसाय एसे
ओमफ्राय खोनायाखै
ओ देलाय बुंलाय
जोंनिथिंजाय औ जोंनिथिं थिंजाय बिदिनो पास नकिया आरो आसिना थास'खौ बांसिन गायनाय जायो आरो
ओमफाय बेखौ गायनो थाखाय इदिनो हालेवनानै हाखर जावना लायो आरो खदालफोरजों‌